खोनादोंना नों औ बिदिब्ला नोंथाङा मा खालामबाय थादों दा?
आङो ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो बेलासिनि ओरैनो औ ।
ओंखाम जाहांबाय?
ओंखाम जाखांबाय औ । जाखांबाय नोंथाङा जाखांबाय औ फ्रि फ्रि दंथ'यो आङो दा ओरैनो औ
बिदिब्ला आं नोंथांखौ फन हरनायानो जाहोनानो जाहैबाय मा जों माने एसे जोंनि जौ बर' हारिनि सायाव माने एसे जौफोरनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो ।
औ जायो ।
सावरायजागोनबा नोंथां ।
औ सावराय जाबाय ।
बिदिब्ला नोंथांमोननिजों दा? सोलिबाय थानाय बेफोरबायदि मा मा रोखोमनि जौ मोननो हायो जेनेबा दा सावरायना होनो हागोन नामा एसे?
हागोन औ जोंनियाथ' जौ नङाबानो बर' समाजा जाया होननानै बुंनांगोन ।
औ नोंगौ ।
औ जेरैहाय जोङो हाबा हुखायावबो जोंना । जौ नोङाबानो जाया जेरै गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय जेरै बिसिगि खानाय बिलोगो खानाय बेयाव जोंना जौ जरासेया जोबोद मान गोनां आरो माने बे माबानो जाया औ । जौनि मा मा रोखोम होनोबा जोंनिया बेबायदि गामि ओनसोलाव? मागो बैसागोआव सोलिनाय जौ गोथां ।
औ उम ।
जौ गोरान औ ।
औ ।
बिदिनो बायनानै मोननायाथ गोबां नाम दङ आजिखालि । औ बेफोरखौ आङो बारा मोनथिला माने जों बाहायाबो नालाय औ । बेफोरखौ आङो मोजां मिथिया आरो नामफोरखौ जेरैहाय जोङो जोंनिया बे जौ गोथांखौ माबोरै खालामो बा जौखौ माबोरै सङो बेफोरखौ आङो फोरमायनो हागोन फोरमायबा ।
औ हागोन नोंथां फोरमायनो औ ।
औ जोङो जौ संनो थाखाय जोंनो माइरं नांगौ ।
औ ।
औ । जोङो बेनि बिदैखौ लोंगोन नालाय आंनि साननायाव आरो बे माइ । रंखौ सुनानै सुनानै सङोबाथाय साबसिन जायो होननानै । आं सानो आरो ।
औ नंगौ।
औ मानो होनोबा माइरं बायनाय माइरंखौ बांसिन सङो नालाय जोंना जौखौ।
हेलौ
औ खोनादों खोनादों बे बायनाय माइरङा हेलौ
औ
हेलौ
औ खोनादों खोनादों
औ औ औ बे बायनाय माइरंङाव गोबां माने एम्फौ एनला बेबायदिनो खिनाय बायदिसिना फोर नांनानै थायो बा गोबां मानसिया बेखौ कम्पानिफ्रावहाय दांनाय जायो बायदिसिना दांनानै बेफोराव गाज्रि माबाफोर ओ फैफानो हागौ बेनि थाखायनो जोंङो सुयो बा गाहाम जायो आरो बेखौहाय। औ बेबायदिनो जोंङो औ औ बेबायदिनो जोंङो ओंखाम बायदि संनांगौ आरो बेखौ बांद्राय दै होयोबा बियो गेफे जा गोन बेबायदि बांद्राय होनांङा आरो। एसे साव साव संङोबाथाय मोजां जायो आरो औ जोंना जौनि गुबै मुलियानो जाहैबाय एमाव एमाव नोंङाबा जोंना जौआ जाया औ बे खौ जोंङो गोबाव सम नांगौ आरो बानायनो । जेनेबा औ बेखौहाय गिबियो जेनेबा जों एम बे एमाव मा होनो बे जौखौ संनो थाखाय जोंङो संबाय संखांनानै बे एमावखौ फोननांगौ आरो बेखौ फोननो थाखाय बे जुमाय संनाया माइरंङा बा ओंखाम रखमा होननांगोन आरो बे खौ मोनखांनाया बियो गुसु जायोब्लासो बे एमावखौ फोननांगौ आरो। नंङाब्ला बियो जाया आरो गुदुंङाव फोनोबाथाय। बेखौ सुहोनानैसो फोननांगौ आरो एमावखौहाय। बेबायदिनो फोनखांनानैहाय प्लास्टिकआव एरननानैसो फोननांगौ दे। दाला बा माबायाव प्लास्टिकआव बेबायदिनो औ बेबाय दिनो फोनखांनानै जोंनिया हरनै दोननांगौ आरो हरनै दोन बाथाय जौआ जौनि बिदैया गोमो जायो होननानै फोथायनाय दंङ। बेखायनो थौआव सोआलासेनो एमाव फोनखांनानै बेबायदि दोनो आरो हरनै
उ
बेबायदि दोनखांनानैसो जोंनिया बेबायदि जेरैहाय माबेयाव दोनगोन माने नों बाल्थिंआव दोनगोन ना खाग्रियाव दोनगोन ना
औ
बे हानि दो बानायनाय बेबायदियाव दोनगोन बेयाव दोननांगौ आरो सोनानै दोननांगौ बेबायदिनो जोंङो जौखौहाय गोबाव सम फिनानै दोननो हायो बोसोरसेबो फिनो हायो। बा जोंङो जिबा साननि उनावबो लोंनो हायो बा थामजि साननि उनाव बेबायदि लोंनो हायो आरो माइब्रानिया बांसिन मोजांसिन जायो। बेयो गोदै आरो बेनि गाबाबो जोबोद मोजां जायो आरो नुबानो लोंनो लोंनो लुबैलायनाय। बे माइब्रानियानो गोबाव सम लोंजायो आरो नोंथांमोननियाव माबायदि एसे फोरमायदो औ
जोंनियावथ' बेफोरबायदिनो जोंनाबो माने जोंहा दा बांसिन सोलिनाय थांङो होमबा बे जौ गोथां सोलियो।
औ
ओमफाय जौ गोरान
औ
बे मोननायानो सोलियो आरोना बांसिन ओमफ्राय जेनेबा बे दा नै नोंथांङा बुंनाय बायदिबा माइब्रा होमब्ला जोंङो
औ
माइब्राया माने खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
औ माइब्रायाने जेनेबा जोंहा मागो बैसागोफोराव बेफोरबायदि मागो बैसागोनि बोथोराव सिजेनाव माने सोलियो आरोना। फिनानै दोननाय जायो।
औ
ओमफ्राय बेफोरबायदि जौ बानायनाय होनबाथ' आंथ' बारा मोजाङै मिनथिला। माने दा नोंथाङा बुंनाय बायदिखौ नुनो मोन्दों आंबो माने जोंहाबो न' फोराव एसे एनै सावोना मालाबा।
औ
जौ सावबा माने एसे एनै नुनो मोन्दों आरोना।
औ नोंथाङा जौखौ माबायदि मोनलोङो लोङोबा?
नोंथां बेफोरबायदिथ' आङो जौ गोरान गोथांफोरखौथ' लोंनो मोनाखै।
औ
लोंफेरनो मोनाखै आरो ना नुदों जोंहानि न' मानसिफोर लोंनाय। ओमफ्राय बैखौ माइब्रा माइब्रा बिदैखौ हले आं लोंफेरबाय खनसे।
औ
माने गोदै आरोना लोंफ्लांबाय थायो माने उनावसो नांहोलाङो।
औ औ बेनि औ बेनि निसाया लासैसो नाङो आरो लोंनाय यावहायथ' जों मोजांखोनो मोनबाय थागोन खिन्थु लासै लासैसो बे खर'आ हमलाङो आरो।
बयसेम जेनेब्ला आरो बार जाबा थाय एसे बांद्राय जानाय बायदि मोनदों आरो ना आं लोंनाय मोननायाव लागैबो।
औ औ।
गुसु बार मोनबा एसे नांबावो नामा?
औ जानो हागौ बे जानो हागौ।
ओमफाय नोंथांमोनजोंबो जायोना माइब्राया सोलियोना?
सोलियो औ सोलियो जोंना बांसिनै मागो बैसागोआव बेबायदिनो बांसिन फिनानै दोननाय जायो। ओ गुबुन सानफोरावहाय सङाबाबो जोंनिया बे मोननै माग गो आरो बैसागो बे समाव औ एकथमबारे संथार गोन आरो आरो जेरैहाय बे जोंना माइ गायनाय हाल जांख्रा जायोना औ बे समावहाय माने नांथारगौ आरो जोंनो जौखोहाय। बर' समाजावहाय बा बर' न'खराव आरो बेबायदिनो माने माइ गायनायाबो जोब्बाय नालाय बेबायदिनो रंजानोबो लुगैबाय। में नाय फोरखौहाय सान्दुं जानायफोरखौहाय खारहोनो थाखाय बेबायदिनो बेदर जौ बेबायदि होनाय जायो आरो बिगुमाया। बेबायदिनो लों बाय लोंनानै जोंनाथ' एसे मोसानाय आरिनाया जाखायो आनोसै।
उम उम जायो।
लोंनानै बेबायदि मोसायो आरो औ जोंनि बर' समाज जावहाय बेफोरखौ बाहायनायखौ माबायदि मोनो नोंथाङा सानो माने बाहाय नाया मोजां ना गारजि?
थ' माने बाहायनायालाय मोजां जोंहा गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय आबै आबौमोवा
बेखौ फालिबोबोनाय नङा होमब्ला नाथाय माने एसे बांद्राय जाबा गारजि आरोना बेखौ नों आं मानसिया गाव गाव बुजिलायनांगोन। आं मोनथिनायबा बेनो आरोना एसे माने लिमिट खौ क्रस खालामालासिनो बेफोरबायदि बा मोजां आरो बांद्राय लोंबाथ बेखौ गावानो मिथिनांगौ गावनि देहायानो खहा जागोन दा जायाबा उनफोराव लागै
बेखौ गावनो गावनो सानना नायनांगोन आरोना आं मिथिनाय बायदिबा बेफोरबायदि
आं थारैनो औ थारैनो बेयो नोंगौ माने जोङो बेखौहाय गोदोनि फाय दैदेनबोनाय होनोब्लाबो आरो जोङो बेखौहाय एसे सोलायनो नाजानांसिगौ मानो होनोबा जोङो गासैखौबो बा बियो जोङो मालाबाबो बेखौ लोंनानै जोङो मोजां जाया नोङासे औ बेखौ लोंनानै जोङो माब्लाबाबो दावगानो हाया आरो दानि मुगाया सोलोंथाइनि मुगासो सो जायहानो सोलोंथाइ लानो हागोन बेहासो माने बुहुमाव देरहानाय बेबायदि आरो मानो होनोबा अ बेबायदि लोंनानै लामा सामा उन्दुनानै थानायनि सम नोङा बेनि थाखा आं सानो बेफोरखौहाय बांद्राय बाहायनाया जोंनि समाजनि खहा बा हारिनिबो खहा होननानै आं सानो आरो माने औ मानो होनोबा गाव सासे जुमाय लोंग्रा न'खराव थायोबा बिनि नख नखरा मालाबाबो मोजां जाया होननानै जों साननांगोन
ओम
मानो होनोबा बिनि फिसा फिसौआ मालाबाबो लेखा रोंनाय नङा जेरै उन्दै गथ' फोरा फिफाफोरखौ बा न'खरनि गेदेरफोरखौ नुयो नुनानैसो सोलोङो नालाय
बेनिखायनो बेफोरखौ बांद्राय बाहायनायखौ आङो मोजां मोना आरो जेरैहाय जोङो सासे जौ फेनाय सुबुङा सुबुंखौ जोङो रावबो फेजेननो हाया नङासै औ जोबोद गोजौआव थायो आरो बेबायदिनो औ बेसेबांखिनि राव बुंदों बेखौ बियो माब्लाबाबो आन्दाज लानो रोङा बा बियो गाव मा मा मा सोदोब बाहायदों बेफोरखौबो मालाबाबो हमस'नो हाया बियो
औ
औ बिनिखायनो जोङो बेफोरखौ बांद्राय बाहायनाङा आरो बे खौ आं सानो औ बेफोरनि अनगायैबो जोंहा गो गोबां खामानि दङ बेफार फालांगि दङ बेफोरखौ मावनांगौ आरो बेबायदिनो औ न'आव थाबाय थास्लाय स्लाय जोङो गुबुन हाबाफोरखौ आखायाव लानांगौ दे नोंथां समा जाबाय जोंनिया
औ बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ दे औ